नोंथां हेल' नोंथां। औ नोंथां खोनादों दा नोंथां?
औ औ।
औ नोंथां नोंथाङा ओरैनो रायलायनो हागोन नामा?
औ हान अ।
औ नोंथां नोंथाङा माबा मोनसे खामानिफोर मावदों नामा?
खामानिलाय मावाखै।
अ।
न
औ नोंथां नोंथां खबरफोरा माबायदि?
अ थिगानो दं बे साननैजों।
उम।
नों होनालाय माबोरै खबर पाथि?
खबरा मोजाङानो नोंथां। मोजाङानो नोंथां खबरा।
औ औ नंगौ नंगौ नामा?
औ दा नोंथाङा ओंखाम जाबाय नामा?
जानायाल' जाखांबायमोन।
औ दा नोंथां। आं नोंथांसिम फन खालामनाय जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथाङा आं मोनसे खोथायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ नंगौ नामा?
औ नोंथां बेनो जाहैबाय माने इदिनो बेरायनाय जायगाफोराव बेरायनाय दा
माथो होनबा।
दा नोंथाङा। फंनैसोफोर माबा फोरमायनो हागोन नामा?
औ खानायालाय हागोन। बेरायनायालाय जोंथ' बयबो बेरायबाय थाखायो होमबा।
औ।
खाथि खालाफोराथ' ओरैनो गामि बेरायनाय ओरै खाथि खानला टाउनफोरावथ' थांबाय थाखायो होमबा जोङो?
औ।
औ बेरायनाय होनबा बेफोरो बेफोर बायदि बेरायनायफोरखौ मोजां मोनला आरो दा दाबायदियाव। ओरै मा ओरै बेरायनाय होनबाय एखदमबारे गोजान गोजान थांनाय। ओरै माबा मानसिफोरनि द्रिम माने सिमांनो थांनायनि सिमां ओरै लादाख माबा माबि गोजान गोजानाव नोंथां थांनो लुगैयो नामा बे लादाखफोराव?
औ नोंथां थांनो जोबोद लुगैयो नोंथां। ड्रिम प्लेस
औ औ। आरो एखेजों जोंना अरुणाचलनिबो दं थावां ओरै मानसिफोरा बरफ गोल्लैनो नाय नायनो लैनो नु फेर माम माने फोर थांनो लुुबैयो थाव आं ओरै जिर'बो दं जिरौबो बिबार बारि
औ
आरो खवनास'लाव ओइ आप आपेल बागानबो दंमोननोलै नामासो मामोन थाय जायगानिखौव दा नोंथां आं गोसोआव फैयासे माने
औ
आरोखै बमदिलला दं इटानगरबो दं आसामनिनो खाथि ओइ इथानगरथ' खाथियानो जायो बारु जोंनिबो होमबाबो बेरायनो बो थांनायआानो जाया माने बहुत खम जायो आरो एखे नोंथाङा दैमाफोरबो नायनो थांनो हायो हाजो बेरायनो हायो ओरै दैमाफोर होनबा ओरै मेघालायाखै बेसट वाटारफल मोनो आंबो नुफेराखै नुफेरनायालाय मानसिफोरासो होनदों आरो जेबो मोजां नायखै नायनोबो आरोखि हाजिरोफोरबो दं
औ
ओमफ्राय आरो आसामावबो गोदो गोदायनि माबा माबि फोरबो दंनो ओइ माबा ओइ मा होनोमोनलाय बेफोरखौ ओइ माबा माबा माबि टेम्पोलफोर दङ मन्दिरफोर बेफोरखौबो नायजायो आरो गोदो गोदायनि फुराना फुराना जायगा ओरै दल माबा माबि देबि दल माबा माबि दंनोलै दंसै होन आां नामफोरखौ बावबाय माने नोंथां
औ
आरो जोंखै जायगा दंनो
औ
औ
औ
ओं नोंथां बेफोरावनो आं नोंथांनो फोरमायनानै होनो थाखाय
दा दा नोंथाङाथ' बुंजोबखाबाय नालाय नोंथाङा अबेबे जायगाखौ मोजां मोनो औ दा नोंथाङा जोंथ' बेरायनोथ' गोसो दं नाथाय दा समानो गैया नालाय नोंथां दा माने जोंना इडुकेसन फरायनांगौ दं नालाय माने बिदिखौ दा टाइम मोनथ'नाय नङा आरोना ओमफ्राय दा नोंथां जों बेरायनाय होनबा बेरायनायखौथ' थ' जोबोद लुगैयो नाथाय नोंथां जोङो मा होनो जोंनि स्टेट आसामखौनो मोजाङै नायाखै मोजाङै नुवाखै माने
अ औ न' नामा?
औ माने जोङो ओम बेलेग जायगाफोराव थांनोबा जोङो माने एसे
ओ
आसामफोरखौ एसे एक्सप्लर खालामनांगोन ना
औ
बिदिनो बेलेग गोदान गोदान जायगा बिदिनो माने गोबां जायगा दं मोजां मोजां जायगा दा
ओम
नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन नामा खि अबे जायगायाव थांनो नागिरदों एबा अबे जायगाखौ मोजां मोनो
आंथ' एबार ओइ माबा फरायनायफोराव कलेजफोराबो एसे माने ओ प्रजेक्ट प्रजेट मानानि प्रेटिकेल सेक्टिकेल दंना बेखौनो सम मोननाय नंला।
उम औ।
ओरै गारि मथरबो गैया नालाय आरो बेख ट्रेनबो थाङा। फ्लाइटबो थाङा बासबो थाङा मानो होनबा लामायानो गोजानथ' आरो थाव फै लामायानो मोन माने ओरै लेन्डस्लाइदिं माबा माबि जायो।
औ।
ओंखायनो बाइकफोरबो गैया नालायथो मैया जाना होदों बेफोरखौ माने खालमासिफोरसो नायनांसिगोन मा जायो थांनो हायो ना हाया
औ।
खिन्थु जोबोद मोजां आरो बे थावां जायगा होनो होननाया अरुणचलनि
औ।
आरो बेखौ थांखांबा ओरै मेथुखाफोरखौबो थांनो नंदोंमोन आरो बेफोरबो मा जाहै नायनांसिगोन? बिदिथ' बासबो थाङो थांनाया।
औ।
ट्रेनजोंबो थांनो हायो खोमा ओरै बासजों थांबा थाब मोनहैगोन मोनहैनो हागौ खिन्थु ट्रेनजोंबा टाइम लागोन आरो सानै सानथामसो। होमबाबो ट्रेनजों थांनाया माने बेलेग मजा जागोन आरो।
औ।
ओरै लोगोफोरजों थांबा ओरै ट्रेनावनो ट्रेनाव उन्दुलांनोबो हायो बेरायनोबो हायो सिखारनोबो हायो आरो थाबायनो बायो नालाय। आरो ओरै बाहेरा बुस्थुफोराबो दंखायो लेट्रिन खालामनायफोर बसावबा माने एसे माने बानाय बायदि मोनो आरो माने जेरायबाल' था मबाइल नाया था ओरै बिखुं सानाय खिथु सानायफोर माने प्रब्लेम जायो आरो। आरो थ्रेनावबा ओरै जानाय लोंनायबो मोनगोन माने सब सुबिदायानो मोनो आरो। आरो नोंथाङा थाब थाब मोनहैनो लुबैदोंबा ओरै बिग्राजोंबो थांनो हायो। हा हानायालाय ओमफ्राय बे बिगायाव माने एसे। राङा एसे बुरजा बुरजा नांगोन आरो आरो नोंथाङा थाबबो मोनहैगोन ओरै बुंनो थांबा ओरै बास स्टेेनाव एसे खम लायो। ट्रेनावथ' बांसिनानो खम बासनिफ्राय
औ।
आरो। आरो नोंथाङा एबार अबावबाफोर थांनो सानदों नामा बेरायनोफोर
औ नोंथां। बेरायनोनोथ' सानदोंमोन ओरै नोंथां माने फार्स्टआव एक्सप्लर खालामनो सानदोंमोन आरो। ओरै एक्सप्लर खालामनायानोथ' जों सानदोंमोन ओरैखाय जिर' खै इटानगर माने अल्ड जिर' ओमफ्राय इथिंनो। ओम नाहर लगन गोबां गोबां जायगा दंना अरुणाचलाव माने बेफोराव खाथियाव एसे माने अरुणचलाव थांनो सानदोंमोन आरो ना। माने जोंनि आसामनि खाथिबो जायो नालाय। आरो ओरै थांनो बारा फैसा नाङा बाजेट बाजेटआवनो फिक्स जायो। आरो ओरै माने ट्रेनजों थांबाथ' उम खमसे खम एक्स' दुइस'फोरावनो थांनो हागोन ट्रेनाव खम लायो। नालाय आरो नोंनि खोथासै आरो माने बिदिनो दामि ट्रेनाव थांबा एसि आव थांनोबा बांसिन थागोन आरो ओरैजाय ट्रेनावथ' माने मोजां मोजां आरोना बिदिनो माने जायगाफोरखौ नुलाङो ट्रेनजों जायगाफोरखौ। नुलांखायो आरोना ओरै हाजो हाजो नुलांनो ट्रेनखै थांबा माने
औ औ
खाथियावनो जायो आरो ना माने बे रेलवे ट्रेकआ। माबानि ओ हाजोफोरनि खाथियावनो जायो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो मोजां आरो ना बासजोंफा बिदि बिदि मोजां नुङा ट्रेनजों मोजां नुयो माने। आरो नोंथां थांनोलाय गोबां जायगायाव सानदोंमोन ओरै थावांखै ओरै बेलेग बेलेग मानालि ओरै बेलेग बेलेग जायगा बरफ गोलैग्राफोर जायगा इदिनो मोजां मोजां जायगा मेघालयाफोर सेभेन सिस्टाराव बिदिनो गो आरो गोदान गोदान कालचार एक्सप्लर खालामनो सानदोंमोन आरोना। बिदिनो माने दाथ' औ
बुंनो थांनोबा माने नोंथाङा माखौ होनो बुंनो सानदों।
औ माने इखै माने जोंना कालसारानोथ' गावनि गावनिथ' कालसार थाखायो नालाय माने बिसोरनाबो माने ओरै कालचार होनोबाथाय गोबां गोबां स्टेट नि आरोना माने ओमफ्राय ओरै जाहैबाय।
सिगांनो
माने जोंना ओरै नर्थ इस्टखै गोबां गोबां कालचार दं नालाय नोंथां। ओै आंथ' बांद्राय मिथिलाय लाङा नालाय। कालचारफोरखौ बेलेग बेलेग स्टेटनिखौ दा
औ
दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? माबाफोर जायगाफोरनि नामफोर कालसारफोर।
कालसारालाय जोंनाव आसामानो मेरला कालसार दं ओरै जोंनानो जाहैबाय माबा जोंनिनो जोंनिनो गावनिनो कालसार बर' कालचार। ओरै बागुरुमबा मोसानाय दाावस्रि देलाय मोसानाय माबा माबि आरो। बेफोरनो जोंनि कालसार ओ माबा बेलेग बेलेग रायजोफोरनि कालसारबो थायो।
औ
बेफोरनो आरो हबा आङो दा बेफोरखौ बुंनो थांला मानो होनबा जोंना समाबो गैया माने एसे माने गोलाव जागोन आरो नोंथां। दा माने साव जाबाय नोंथांनिसिम बेहायनो दोनथ'नाय थासै नोंथाङा?
औ औ दे नोंथां दे नोंथां होमबा साबायखर हरनाय थाबाय।
औ। औ